औ
अ मोजां खोनादों दा
ओं खोनादों दे
मा खालामबाय दं
दासो ओंखाम जाखांदों
मा ओंख्रि जाखो
दै सोमनासो जादोंमोनलै ओमफ्राय सामब्राम बाथोन दङमोन
बिदियानो गोथावना जोंहा खुमब्रा ओम फ्राय ओ दाउ बेदर दंमोन
बा गोथावथार माथो
गोथाव ना
औ
औ ओरैनो नोंस्रा
माथो खालामामदों दालाय
ओ जिरायना दङ
अ
जाख थांनानै दसे जिरायदों
होम आंथ गसंनासो दं नै
औ खामानिफोर मावदों नामा
हा
ए मायोबा मावदों नामा
दाथ आङो जेबो खामानिथ मावाखै मावनायलाय
ओ
ओरैनो नआव माइफोरबा गायो नामा
माइ गायो
बेसेबां बुरजा गायो
बिस बिगा दङ जाहैबाय ओमफ्राय पास बिगाखौ मालायनो बब- खोनादोंना
ओ मोजां खोनायाखै
औ एबार खाबनाा
औ खोनाबाय दे औ खोनादों दे
बिस बिगा द जोंहा
खोनादों
अ खोथियाफोर फोबाय नामा
औ दाखालिसो फोदों बारा गोबाव जायाखै फोनाया
ए
जोंहा बाबाजों आंजों फोदोंमोन ओमफ्राय हाजिरा ना मा होनो सासे बिदि लादोंमोन
औ बेलेग मानसि लादों आरोनो
औ
ओरैनोथ बुरजा गायो नालाय जोंहाबो
अ ओमफ्राय नों हाजो ओ खोनादों हाजिराफोरलाय मावना मावा नोङो दैज्लां बोथाराव
नआव मास
नेट मोजां गैया खोमा दां नोंना नांथा नुंथा खोनाफैदों। दासो खोनादों
हाजिरा मावा होननानै सोंदोंमोन ना
ओतसा
खोनाबाय?
ओं खोनादों।
औ
हुम
फोरलाय गायो ना गाया नोंङो?
गायो गायनायालाय।
बेसां मोनोलै नोंसिनिया हाजिराया माइ गाय माइगाय गायनायनिया?
जोंनिथिं फिपति
सानसेयाव नामा?
औ
खोथिया फोरलाय फुयो ना फुवा नों?
औ आखासेयावलाय बेसेबां खोथियानि दामा?
आतसा
औ हेलौ हेल'